हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां खोनादों।
औ - औ।
नोंथांङा ओ मोजाङैनो दङो ना?
औ, नोंथां मोजांङैनो दङ।
अह--ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ, आंबो नोंथांनो मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ। ओ नोंथांङा सम दङब्लाथाय, एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालाम खालामनाय जादोंमोन।
औ, नोंथां सावरायजागोन दे।
औ। ओ जोङो दायो दोरोंङारि जाग्रा मैगंनि सायाव रायलायनो आरो ना नोंथां।
औ, नंगौ।
ओ नोंथांङा ओ दोरोंङारि मैगं जाग्रानि सायाव एसे ओ बुंफोरनानै होग्रो ना नोंथां।
औ, नोंथां जागोन दे। ओ जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि जाग्रा मैगं -थाइगं बा ओंख्रिफोर होनोब्ला गोबां दंङो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जायफोर माने बर'फोरा जाबोदों बेफोरनि गेजेराव जोंनि मुं मुंदांखा माखासे ओंख्रिफोरानो जाबाय -अनला खारै, नंङा होमबा? ओ आरो नारजि अमा। आरो साम' सबाय बेफोरो आरो गोबां बिदिनो नाफामफोर, नाफाम जायखौ नाफाम बाथोन होननानै जोङो बुंङो। आरो बिदिनो गोबां गोबां बायदि रोखोम ओंख्रि बर'फोरा गुबुन- गुबुन रोखोमनि जाबावो आरो नाथाय गिबियै गुबैयै जोंङो बुंनो थांङोब्ला माने बर'नि दोरोङारि जानाय होननानै बुंङोब्ला बे अनला खारै, अनला औवा आरो बिदिनो ओ सबाय साम'। आरो नारजि अमा, बेफोरनो आरो गुबैयै। औ दा अनलाजोंबाबो जोंङो खारै होनानै जायो। आरो बिदिनो नारजियावबाबो जों खारै होनानै जायो आरो सबायाव जों खारै होयो। बे खारैआ बे जोंनि दोरोंङारि जानाय ओंख्रिफोरनि मोनसे गुबै नांगौ मोनसे मुवा आरो बेबो। नांफादेरग्रा मोनसे थादेरनांगौ मोनसे मुवा। बे खारैखौ माबोरै बानायो आं बेखौनो नोंथांनो बुंग्रानै होनोसै। ओ खारै होननानै बुंब्लाथ' ओरैनो माने नुनायावथ' बेनि खामानिखौ इसिबां माने बियो मा मावनो हागोन बिदि नुयोना नाथाय बे खारैया माने बेफोर जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि गुबै माबाखौ बेसो खालामो आरो जोंनि ओंख्रिनि ओ थावनाय गोथाव आरो बिदिनो माखासे ओ बिबांनि हेफाजाब ओंख्रियाव संनायाव होग्राया बेसो आरो माने खारै खारैखौ गुबैयै गोबां मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमै खालामो गुबुन गुबुन बेसादनिफ्राय खालामनाय जायो दा आं मोननैसो बेसादखौ खोन्थानोसै मानि मानिफ्राय खारैखौ खालामनाय जायो गुबैयै जोंनिथिंथ' खारैखौ बांसिनै माने सबाइनि साबा जायखौ सबायखौ मारा होखांनानै बे साबाखौ गारनाय जायोना हानि सबाइयाव ओ आलिफ्रावबो होनाय जायोमोन गोदो माने माइ गायनायनि आलिफ्रावबो बे सबायखौ होनाय जायोमोन बेफोर सबायनिनो साबाखौ जेब्ला सबायखौ मारा होखांनानै सावखां मा गारखांबाय साबाखौ अब्ला बे साबाखौ खौनो माने सावनानै हांगार खालामनाय जायो आरो नोंथां सबायनिखौ आरो बिदिनो माने बेखौ हांगार जाजोबबाथाय बेखौ जमा बुथुमनानै बे हांगारखौ एसे गुसु जाबाथाय माने दै एसे लानानै बेखौ गथा गथा महराव खालामनानै दोनो आरो जोंनिया मानो होनबा जोंना न'आवबो बानाय नालाय खारैखौ ओंखायनो आं जोंनि थ इदि नुदों आरो माने ग था गथा खालामनानै दोनो आरो बेखौ माने एसे सानदुंफ्राव फोराननानै बिदिनो गोरा खालामनानै दोनो आरो नोंथां बेयो माने बल बायदि मोनसे आखाइजों हमजोबनो हानाय एबा बल बायदि जाबाय आरो आखाइयाव लानो हानाय गथा मोनसे मुवा खालामनानै दोनो आरो बिदिनो खारैखौ गुबुन गुबुन खालामबावो जों जोंनियाथ' बांसिन सबायनि खालामो सोरबा बेसर साबाफोरनिबो खालामो नङा होमबा औ आरो माखासेया खालामो जाहैबाय थालिरनि फस्लाजोंबो माने बेखौ खारै खौ खालामनाय जायो आरो गोबां बायदि रोखोम गुबुन गुबुनजों बानायो नाथाय जोंनिया सबाइजों बांसिन खालामनाय जायो आरो दा नोङो जेरै अनला ओंख्रि संनोसै नङा होमबा अनला मेवाइ आरो बेजों लोगोसे नोङो माने बेयाव दाउफोरखौ होगोन आरो माने दा बेखौ अनला मेवा आरो दाउ बेखौ संनो थाखाय खारैयाथ' नांगौ नालाय दा बे खारै खारैखौ जाय गथा खालामनानै दोनदोंना आं नोंनो एसे सिगाङाव खोन थादोंमोन माने बेखौ माने दै सोमनानै मोनसे मा होनगोन बेखौ जोंनाथ' नालेंखर फिथाइनि बे सानै गोरा थख्राया बेखौ बानायनानै दोननाय दङ बेखौ उनजों माने खर' एसे बफ्लंनानै लानाय जायो आरो बेयावनो माने जिगाबफोर माबा माबि एसे होनानै गुदियाव खारैखौ सायाव होनानै दै लुनानै होनाय जायो आरो आरो बेखौ
औ नंगौ
सरनाय जायो आरो मोनसे आइजेंफोर लानानै होसरनाय जायो आरो दा बेखौ फसरबाय थानायावनो नोङो ओरै माने दाउफोरखौ नोङो जानोबाथ' नोङो लकेल दाउजोंबो जानो हायो ब्रयलार जोंबो जानो हायो माने गासिबो दाउ हारिनि दाउजोंनो जानो हागोन आरो नोङो अनला खारैखौ मेवा होनानै आरो बिदिनो नोङो माने दाउफोरखौ रेडि खालामनानै लादो बेखौ सिथारदो सिथारनायनि उनाव नोङो बेखौ माने मोजां एवफ्रामनानै लादो बेनिफ्राय नोङो मेवाखौबो होनानै एवदो दाउ बेदरजोंनो बेयाव माने नोङो मोजां मस्ला मस्लि होनानै मोजां एवजोबखादो आरो बेजों लोगोसे नोङो माने बेखौ मोजां एवनानै दै होनानै लानांगौ आरो माने बेदराव आरो दैखौ नोङो नांगौ बायदि होदो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला माने अनलाखौबोथ' जोङो गुन्दै खालामनानै लायो नालाय दानि आथ' गोबां मानसिफ्रा ग्रेनदार फावहाय होनानै गुन्दै खालामो गोदोनियाथ' उवालफ्राव नङाबा थबसिफ्राव देनानै जागासेनि खिनिखौ माने गुन्दै खालामनानै लायोमोन। दा गावबा गाव सुबिदा बायदि बेखौ खालामनानै लायो ओमफ्राय बिदिनो माने ओ बेखौ जेब्ला दैया गोदौबाय बेदरनि दैया मेवा होनायनि दैया अब्ला बेखौ ओ माने लासै लासै होसननाय जाबाय आरो एसे एसे आखाइजों माने गोबां होयोब्लाथ' गथा जायो होननानै गोबां मानसिनिफ्राय खोनादों आरो बेयो जाखायोबो माने खनसेनो जमा होजाया आरो बि दा बिदि होनानै माने बेयाव खारैखौबो होनाय जाबाय बेसेबांखिनि नांगौ माने खारैखौथ' गोबां होबाथाय गोबाब जायो जानोबो हाया माने महराबो सोलायो बेनिखायनो नांगौखिनि बायदिल' खारै होनानै माने बेखौ बिदिनो जब होनानै फोमोननाय जायो आरो बेनो अनला ओंख्रि जायो आरो दा नोंथाङाथ' हिनजाव माहारि हिसाबै गोबां संनाय खावनायनि बागै गोबां रोंगौथि गोनां ओंखायनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा जेरै ओ नारजि अमा नङाबा सबाय साम'खौ माबोरैहाय सङो संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ थारैनो हागोन नोंथां ओ नोंथांनो आङो ओ सबायजों साम'जों माबोरै सङो एसे ओ फोरमायनानै होनि ओ जोङो सबाइ आरो साम' ओंख्रि संनो थाखायबो जोंनो खारै नांगौ आरोना नोंथां नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनियाव कारेन्टनि गोनांथिथार होननानै औ ओ जोङो बांसिनानो
खोनादोंना नोंथाङा
कारै नुफेराखै आरो ना नोंथां ओ जोंनाव बांसिन थालिर थालिर आइथिआनि फस्ट एबा ओ मादानि बानायो आरोना जोंनाव नोंथां ओ बिदिनो जोंहा थालिर फस्लाखौहाय ओ गिबियावनो दानना लाग्रोबाय दानना लाग्रोनानैहाय ओ फोराननांबाय आरो बिदिनो ओ मादाखौबो जोङो जावख'ग्रोबाय खदालजों जाव सख'नानै आरो फोराननांबाय फोराननानैहाय ओ बिदिनो रानोब्ला जोंबो बेखौ अरजों सावनाय जायो आरो नोंथां
औ
सावनानै जोङो जेब्ला हांगारखौ जोङो बेयाव ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दै लुनानैहाय जोङो सान्द्रिजों सालिनानै ओ बिदिनो नालेंखल खलथाजों जोङो बेयाव ओ ओ सा खारैखौ होनानै दै लुनानैहाय जोङो सिंजों गलांनाय रोसिखौहाय जोङो खारै बेखौ जायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो सबाय खारै संनो थाखाय जोंनो सामु सामु नांग्रोगोन सामुखौ जोङो दैमानि हफाय बा हाथाइ गलानिफ्राय लाबोब्ला जोङो ओ सानसेयावनो जाजाया आरोना नोंथां बेखौ जोङो ओ साननै साननै बा सान सानथाम बिदि सोमनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला स ओ साम'आहाहाय ओ गोबां मैला थायो बिदिनो जोङो ओ मैला खारनाय जासे जोङो दोननानै दैयावहाय ओ बिद आरो बिनि बाख्लाखौ बोखारनाय जायो आरो ना नोंथां बोखारनानै जोङो ओ आरामनो बिनि खिथौवखौहाय दानस'बाय दानस'नानै आरो खनसेबाव ओ लिह लेबु जों आरो संख्रिजों सुनानै लायो आरोना नोंथां। आरो बेयाव माराम थाबोनायाहाय खारबावथों होननानै। ओ बिदिनो साफ्फा सुना लानानैहाय जोङो ओ सबायखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो साम'खौ जोङो ओ। थावजोंहाय एसे एवफ्रांनानै लानाय जायो। एवफ्राननानैहाय जोङो दोनग्रा आइजें जेरैहाय थोरसिफोराव बिदियाव एव ओ बोखांनानै दोनो आरोना एवफ्राम खाङोब्ला नोंथां ओ आरो। जोङो बै ओ जेब्ला सबायखौहाय जों सोमना दोनदोंमोन बेखौ जोङो एवफ फ्रानो ओ दैजों मानो सोमो होननानै बुङोब्ला जोङो दैजों सोमोब्ला जोंनि सबायाहाय गुरै जायोना आरो नांथां ओ बेनि थाखायनो जोङो सोमनाय जायो। आरो ओ सबाया गथाब्लाथाय जोङो बेखौ अनग्रोना लानाय जायो अनग्रोना लानानै जोंहा बेखौबो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो दसे दोननानैहाय जोङो बोखांबाय आरो। एसे‌ मोजां‌यै सुबाय सुनानैहाय जोंयो एस्से थाव‌‌ होनानै‌ मानि खारैयाव‌हा इ ओमफ्राय बारा थाव होखाया नालाय एसे थाव होनानै लाबाय आरो। बेखौ एवफ्रानबाय एवफ्राननानैहाय ओ‌ बानलौ मस स्ला ओमफाय ओ जाब ब्राम सामब्राम बायदि रोखोमनि मस्ला होनानैहाय जोङो ओ एवफ मोजाङै एवफ एवफ्रानना लाबाय एवफ्राननानैहाय जोङो खारै होबाय खारै होनानैहाय जोङो ओ जेब्ला दै होनो सम जायो अब्ला जोङो दै होबाय दै होनायनि उन ओ जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो सबायखौ ओ रुयदोंना रुयाखै नायबाय जेब्ला रुयाहैब्ला जोङो ओ सागं होयो आरोना। सागं होनानैहाय जोङो ओ सागं होखांनायनि उनाव उनाव जोङो साम'खौ होना होबाय आरोना नोंथां आरो सा ओ संख्रिखौबो होनानै होबाय होनायनि उनाव जोङो ओ। थावदोंना थावाखै नायग्रोबाय नायग्रोनानैहाय ओ जेब्ला संख्रिया नांखादों अब्ला ओ दैखांनानैहाय जोङो साम' ओंख्रि ओ महर मोनबाय आरोना नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि सम समा बारलांबाय बेखायनो जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोनदै सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा? औ गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।